नोंथां?
ए जोङो दैज्लां बोथोरनि बागै सावरायनोसै नामा गुसुनो?
औ सावरायजागोन।
दैज्लां बोथोरा गरमनि बोथोर बे बोथोरावथ' जोङो बिफां साया फाव जिरायनानै आगोर मोना आरो ओरैबायदि माने गुसु बुस्थु लुबैयो। जेरैबायदि माजा स्प्रेड बा मोखै बायदिसिना थाइजौ नारें खाजि बेफोरखौ जोङो जानो गोसो जायो आरोना बे गरम बोथोराव।
औ नंगौ औ।
बिथिंथ' दा बिफां सायाव जिरायनानै बेफोरखोनो जोङो
उम।
थिंबो दङ नामा फि
दङ जोंनिथिंबो गोबां फिथाइ सामथाइ मोननो हायो। जेरै दायो ड्रागन फिथाइ दङ आरो लिटुकु। ओमफ्राय बिदिनो नारें खाजि, थाइबें बेफोरबायदि फिथाइखौ माने दैलां बोथोराव जोङो मोननो हायो। जिहेतु दायो गरम बोथोर
दा जोङो बे दैज्लां बोथोराव जोबोद सान्दुंखायै बिराद ग रम जायो नालाय जोङो जानो गोसो जायो आरोना बेफोर फिथाइखौ आरो दैज्लां बोथोरनि समाव जेनोबा बिदिनो दैज्लांब्लाबो गरम गरम बोथोरब्लाबो जोङो आबादफोरखौबो जोङो मावनांगौ जायो जेरै दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला माइ।
आरो मैगं जेरै जिंखा बहल ओफ्राय बिदिनो‌। बानलु बायदिसिना जोङो मैगंनि आबादफोरखौ जों बे दैज्लां बोथोरावनो जों मावनाय जायो आरोना
औ
दैज्लां बोथोराव होननानै जोङो माने मावालासिनो जोङो माने जों थाखा फैसा मोननाय नङा रांखौ आरजिनो हानाय नङा
औ
ओम दा गरम बोथोराथ' जोबोद माने दैज्लां बोथोराथ' गरमनि बोथोर आरो माब्लाबा समावथ' मा होनो सान्दुङा बांद्राय दुङोब्ला ओ माने सहायनो हायि बायदि जायो आरोना उ दाथ' नै ओ दैज्लां बोथोरबाबोथ' खमाय माने अखाया फैबाय थाया नालाय। माब्लाबा फैयो माब्लाबा फैया अखा गैयै जेब्ला अखाया गैया जायो होमब्लाना माने लाया बारा जायोब्ला माने ओ बेरामफोरबो जानो नागिरो आरो दैलां बोथोराव गोबां मानसिया बेमारफोर बेरामफोर सोमजियो आरो ना
औ नोंगौ औ।
दे बिनि बागै नोंथाङाबो दैज्लां बोथोरनि
फोरमायथिहरनो हागोन आंनिसिम औ साबायखर नोंथांनिसिम जि मोनथि मोनिफोरखोबो नोंथांनि मफ्राय मिथिनो हाबाय बुजिनो हाबाय दैज्लां बोथोरा जे माबायदि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै बेखेव होननानै होबाय नंगौ जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो दैज्लां होनोब्ला गोबां बेबायदि जोंहा मालाबा माब्लाबा समाव अखा मोनो आरो मालाबा समाव सान्दुं मोनो सान्दुं दुङोब्ला माने जोङो हयज' खालामनो हायि ओरैबायदि जे गोसा सान्दुङा जेब्ला दुङो दिनैथ' जोबोद गोसा बिबायदि फुंनिफ्राय सान्दुङा दुंदों बहा थागोन बहा मागोन बेबायदि जानानै दङ' ओरै बेबायदि दुंनाय सान्दुंङा जोंनि जेरावदो ओंखायनो जोङो दायो बिफां साहाफ्राव बेबायदि बार लानो थाखाय जोङो जिरायनानै थायो बिदिनो फिथाइ सामथाइ जानानै मोखै बुस्थुफोरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो। मानो होनबा जों हिनजाव माहारिफ्रा गोबां मोखै बुस्थुआवहाय इन्टारेस्ट दं आरो जानायनि फारसे बेबायदिनो जोङो दिनै दिनावहाय बिबायदि गरम बोथोरजों लोगोसे नारें गाजि गथ' गथाइ जमा। जिरायनानैहाय जोङो जादों माने निसय जोङो गोजोननाय मोनदों औ गरम बोथोरजों लोगोसे बेबायदि गथ'फोरजों लोगोसे ज'। जिरायनानै बे सायख्लुमावहाय जोङो। गाज्रि मोखैफोरफोरखौ जाबाय देहाखोबो जोङो थाजिम मोननो हाबाय। आरो बेबायदिनो जोंनो अखाखौबो नांगौ मानो होनबा दायोथ' दैज्लां बोथोर जोंहा।
गायनाय फुनाय बेबायदि गायनाय फुनाय आबाद औ गायनाय औ बेबायदि आरो औ बेबादि आरो बे दैफोरखौबो नांगौ आरो जोंनो थाखाय। औ आरो जोङो बेखौ खस्थ' खालामनानै जुदि। अनानै लायो अ।
औ।
फैसा गारनाङा जासे माने जोङो गाव खस्थ' खालामनानै दुब्लि फोथारफ्राव जुदि हमनानै लायोब्ला जों मोनजायो ना मोनो जोंनि। ह बेबायदिफ्राव। माने बिदि ना मोनो आरोना दैलांनि समाव
औ लकेल ना मोनजायो आरो जों गावबा गावनो खस्थ' खालामना हमना लायोब्ला
आरो सेन। हाग्राफ्रा सेन ख'खा सानानैबो बिदि ना मोननो हायो दैलां।
औ नंगौ।
जेब्ला जों खस्थ' खालामनानै जुदि दुब्लिफ्राव हमनानै लायोब्ला हमनानै लायोब्ला। फैसाफ्रा एसे बासायो आरोना‌ उ।
गावबा गाव खस्थ' खालामबोला जोङो गावनो गाव थाखा फैसा फिसाबो सेब जायो हम हमब्ला
मा होनो जुखामफोरफोरखौबो मावो दा। ओंखामफोर नैबे माइ गायनायनि सिगांसो माखासे मानसिफ्रा माने बे। जुखामफोर फोनना होननाय दङमोना बेफोरखो माने बोखांबाय आरो बोखांनानै आबाद दुब्लिनिफ्राय बोखांनानै बेखौ फानहरबाय आरो गोबाङानो समाव
औ थाखा खामायनो खामानिया। औ औ औ‌। जुखामफोर गायनानै गोबां जुखाम गायबाय आरो बिलाहि बेबायदि आबादफोरखौबो गोबां मावबाय माइ गायनायनि सिगां गोबां फाननानै औ थाखा फैसा आरजिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो मावबायबो जुखामावबो गोब गोबां बेबायदि इनकाम दोङो खस्थ' खालामनो हायोब्ला मोनो आरोना माने गाससिबो। जेबो माने खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो मोननो हायो। खस्थ' खालामनायनि फिथाइआनो माने गोदैनाय बाथ्राया दोङ आरो। आरोना ओंखायनो जोङो खस्थ' खालाम
गरम बोथोर होननानै खस्थ' खालाम खालामाब्लाथ' बहा मोननो दा खस्थ' खालामोब्ला मोनो आरो गावबा गावनि थाखाय थाखा फैसाखो नांगौ मानि
औ नोंगौ औ माने खस्थ' खालामनायनि सायावसो आरो ना
औ।
उम।
आरो दैज्लां बोथोराव मा होनो बि दैज्लां बोथोरावसै आरो बिदिनो गोबां गरम बोथोरबाबो दैज्लां बोथोरबो जोंहा जानाय नङामोन
औ।
बोथोर थानायखायसो जोङो जोंनि माइ आबादफोरखौ मावनो थाखाय खाबु मोनदों। आरो दैज्लांवसो अखा हायो नालाय। बे दैज्लाङाव अखा हायैखायसो जोङो जोंनि माइ आबादफोरखौबो जों मावनो हायो आरोना
औ नंगौ।
मेसेङावथ' अखा फैया मेसेङावथ' जोङो माइ आबाद मावनो हाया दैज्लां होननानै बुङोब्ला दैज्लाङा जोबोद गरम होमब्लाबो जोङो थार नांगौ जायो आरोना माइ औ। बे मावनांगौ समावनो जोङो गरमबाबो जों मावनानै लाथारनांगोन जोङो।
औ नंगौ।
ओ मोनजागोन बे जोंनि ओ हा हाया हाया खालि जानाय नङा आरो जोङो बे हानि नो जोङो आबादखो जोङो मोननो हायो आरो ना।
माने बानानै थायोब्लानो माने जानाय नङा आरोना। जोंहा बेबायदि आबाद मावनो थाखाय दायो जोंनियाव फ्राय बे बोसोरावहाय गायनाया खम जादों माने बां सिनखौनो जों फोनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ।
जेब्ला खम खरसावहाय जायो गायबोला गोबां खरस थाङो ओरै हालेवनायनिफ्राय लानानै फुनाय आलि खोनाय गायनाय खरसा आरो बे गायनायावहाय जानाय लोंनाय साफा दै होनांगौ जायो आरो गोबां खरसा थाङो आरो दायो‌ गायनायनि हाजिर हाजिराफ्राबो एसेबाबो बारायबाय ओ थामजौहालागै हाब बेलायाव बिदि जाबाय होननानैहा जों मिथि मोनो आरो जोंहा फैयोब्ला खम खरसावनो जानानै थाङो आरोना बिदि सेभ जायो आरो बांसिनानो। एखेब जायो।
जोंनियावबो गोबाङानो ओ फोबाय बाय थाखा फैसा गैयिनि थाखाय माने खम खरसायाव हागोन होननानै बेगरखौ फोदों। गायालासिनो बांसिनानो बेबायदि फोनाय बेखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना।
मानो होनोब्ला बेवह फैयोब्ला गायनायनि खरसाया गैया जायो। औ। नंगौ खोनादोंना औ खोनादों नोंथां।
दा फोयोब्लाबो माने माइ आबादखौ बिराद माने मोनो आरो ना।
औ माने जोथोन लानांसिगोन जोङो दुब फोबाय हाग्राफोर रज'योब्ला हाग्राफोरनि मुलि होनांसिगोन। एसे माने आल लानो नांसिगोन जोङो जोथोन लानांसिगोन। गायनायफोरावहा बारा इसेबां हाग्राफोरा ओंखारनाय जाया आरो। जिथु फोबाय नालाय बे हाया एसेबाबो गोरा जायो। आरो बेवहाय हाग्राया ओंखारनायनि मोनसे सुबिदाखौ लानो नागिरो आरो। माने जोङो हाग्राफोरखौ साफ फा खालामनांसिगोन आरो बेयावहाय जोङो जेथु फोनाय मोनो होननानै जों मिथिदों खिन्थु देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो नुनो मोनसिगोन फोनाय निफ्राय बेसेबां जोंहा आबादावहाय आइ जायो बेखौ जोङो नुनो मोन सिगोन आरोना फोनायजों लोगोसे बांसिनानो फोदों ओमफ्राय बहुद खमानो माने गायनायखौ जों नु दों आरो गायनायाव खम बिदि नुदों।
बिदिब्ला जोङो ना दैलां बोथोरनि सोमोन्दै बे दैज्लां बोथोर गैयाब्लानो जोङो मोनजानाय नङामोन।
आरो जोङो बोसोरसेनि जानायखौ जोङो बे दैलांवनो बुथुमना लानांगौखा आरोना। ओं जोंहा बेखौ लानायनि थाखाय औ। औ नंगौ।
जोंनि जायगाफ्रा गोरान जाजोबगौमोन रानस्रावजोबगौमोन।
अब्ला नोंथां जोंहा सावरायै सावरायै समाबो जानानै फैबाय जोङो दिनैनि दैज्लां बोथोरनि सावरायनायखौ बि सिङावनो दोनथ'नोसै नोंथां। गोबां साबायखर थाबाय बिथांनिसिम गोजोनथों औ औ।